हेलौ नोंथां। औ।
अह नोंथांनाव कुइसन सोंनो हागोन नामा।
औ हागोन औ। सोंलाय मा सोंनायदो नोंथां।
नोंथां हेलौ नोंथांनाव कुइसन सोंनो हागोना, अ कुइसन सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ जेनेबा दा नोंथाङा मा खालामो?
आं दा ओरैनो दं आरोना। ओरैनो जिरायनानै दं। नों ङा मा खालामबाय दं?
जिरायना दङ'? नोंथां जाबाय?
ओंखाम जाथ'वाखै आं, नोंथाङालाय?
आंबो जाथ'वाखै।
औ औ आथसा।
ओम औ दे होनबा नोंथांनाव कुइसनखौ सोंसै आङो।
औ सों। मानि बागै सोंनायदो नोंथाङा?
बर' नखरनि थाखाय आबाद माव माबायदि जागोन? नायो। उनाव लागै
बर'फोर बर'फोरा बेबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै सोलिलांनो हायो आरो ना जेरै दा दैज्लां बोथोर नालाय जों दैज्लां बोथोराव माइ, माइ आबाद मावो जेरै माइ बायदिसिना माइ थायो आरो ना, माइ गायो जेरै जोसा जोसा, माइब्रा आरो बेफोर मावनानै सोलिनो हायो आरो ना बेफोर बायदिसिनानो आबाद मावो आरो ना दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो जों दैज्लां बोथोराव गोबां जेरै जोसा, माइब्रा बायदिसिना मावो आरो बेनि अनगायैबो जों मेसें बोथोरफोराव जेनेबा जेरै जुखाम, तरमुस, लाव लाव पानिलाव, लेस्रा गोबां गोबां आबाद मावनानै माबायो आरोना बिदिनो जोङो बर'फोरा बेफोर आबादखौ मावनानै न'खरखौ मोजाङै सोलिलाङो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेरै मोसौ बोरमा मोसौ बोरमा लानानै अमा अमा फिसिनानै अमाफोरखौ फिसिनानै अमा फिसाफोरखौ फाननानैबो गोबां बेनि